औ
खोनादों नोंथां
ओं खोनादों दे नोंथां
औ गोजोन मोनाबिलि समनि नोंथांसिम गामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय
औ नोंथांसिमबो गाहाम हामलायनायखौ फिनजासे हरफिनबाय
आं नोंथांजों मोनसे आयदयाानि सायाव बा मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नां नोंथां नोंथाङा सम दङ ना
औ औ सम दङ दे रायज्लायजागोन नोंथां
नोंगौ नोंथां जिथुनिखि जोङो एबा नोङो जोङो जै बे सानसेयाव मा मा खामानि मावबा माबोरै सानसेनि जिथुनाखि सम बे समखौ फाथाय हरो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ दायोथ' माने गरम बन्द' जाहैबाय नालाय स्कुलफोरबो गैया जेनेबा आङो सासे बिमा हिसाबै फिसाफोरखौ स्कुलाव लांलाय लाबोलाय बेफोरनो खामानिमोन नालाय जोंनाथ'
नंगौ
औ ओमफ्राय दायो गरम बन्द' जाबाय नालाय बारा नोगोराव थानाय हिसाबै हिसाबै माने बेरे फुंजानि सिखारनोबो गोनांथि बिदि गैलाय लायला आरो आराम जे सिखारदो गोसबायदि संदो जादो आंना माने बेबायदिनो दिना दिनैनि दिनखौ आं फोरमायनोसै आं दिनैयो मा मा मावदों औ माने दिनै आङो फुङावनो सिखारनानै साहा लोंबाय ओमफफ्राय साहाजों साहा लों खांनायनि उनाव दिनै गोथार मंगलबार सारमोन नालाय बेनि थाखाय जोङ' न'खराव जि इसोरखौ फालियो बेखौ जोङो दुगैस्रां लोबस्रां फालिबाय बेनि उनाव जोङो सानजौफुनि खाजा संनानै जाबाय जानायनि उनाव आङो माने दिनै ओरैनो दं आरो दिनै उन्दुलाबायना थाबाय थाबाय जिरायलाबायना थाबाय गरमाबो ओरैबायदि गरम ना दा साननैसो
अ नोंथांमोननिथिं दिनै बोथोरा माबायदि
ओं गरम बिराद गरम बे साननैसो दिनैबो बिराद सान्दुं माने हरावहाय अखा हादोंमोन ओमफ्राय फुङावबो हागोन बायदि जानाय ओमफ्राय दनै सान्दुं गोसाथार
मोनदोंो
औ ओं आं सान्दुं ओमफफ्राय गरमाव ओरैनो दासो बेलासि ओं
औ
खोनायाखै नोंथां मा होनदों
औ खनाना गसिनो
अ नोंथां होननायखौ आं खोनाफैयाखै आरो
औ खोनायाखैनाा
दायो खोनाबाय दे
औ औ द नोंथाङा मा फोरमायनो मोननसो फोरमायबावदो
औ माने दिनैनि समा आंना ओरैनो गुलाय गुजायैनो थांदों आरो जेबो माने थि खामानि मावनाय जायाखै ओमफफ्राय नै दासो मोनाबिलि जानायखाय मोनाबिलिनि लामा लामा ओरैनो दसे बेरायनानै फैबाय आरो दायो न'आव दङ ओरैनो जिरायनानै दं दायो फ्रियैनो दं बेनिखायनो नोंथांजों दसे रायज्लायनो हागोन दे होननानै नोंथाङाबो ग्रोब फन हरनायजों माने रायज्लायनो खाबु मोनबाय आरो नोङो
बिदिनो दिनै मोनाबिलिनाय जानायफोर बिदिनो जगारफोर खालाम ममाइ मा होनदां
औ जगार खालामथ'वाखैनो नोंथां एसे लेटै जायो ओमफ्राय लेटै सि फखारो बिदि जादों माने दायो गोलोम बोथोरनि बन्द' होनायखाय
ओरैनो नोंथांमोना टाउन आावथि हिसाबै नोंथांमोना बेसे बेसेसे समाव ओंखामखौ जायोबा बेसेस समाव ओरैनो मोनाबिलिनो सिथनिफ्राय उन्दुनाय बेखौ खालामनाायो बेसे सोमोन्दैयो हरि आरो फुंनलिस समाव सिखारनाय जायो मोनसे फोरमायनो हागोन नामा
औ औ औ हागोन नोंथां जोङो जानाया जों जानायालाय साराय नयथा नयथा इदिनो बे टाइमाव जायो ओमफफ्राय एमाव गाखोनाया माने जि बाजिसोआव जोङो एमाव गाखोयो बेनि उनाव आजिखालि माने मबाइलनि जुग जाहैबाय नालाय दसे मबाइल थुआबानो उन्दुनो हाया मबाइल नायाबानो उन्दुनो हाया जाबाय।
मबाइल दसे नायसिगोन बिदिनो एगारता साराय एगारता गाहाम जालाय लाङो आरो उन्दुनाया।
ओमफ्राय बिथिं सिखारनाय बुङोबाथाय सिखारनाया साराय सयथा सातथा बेफोराव सिखारो आरो। औन
उम।
औ नोंथाङालाय दिनै मा मा खालामखो? माबा मोनसे इम्परटेन्ट खामानि मावबाय नामा दिनै?
नंगौ नोंथां नोंथाङा नोंथाङा थानाय हिसाबै मोनसे जै दा गायनाय फुनायनि दिन नालाय जोङो माने दा
मोजां खोनायाखैनो नोंथांनि रावखौ।
खोनाबाय खोनागासिनो ना?
औ खोना ओं माने थाथ' थुथ' बिदिल' खोनाबाय थादों।
दा मोजां खोना
हा। हेलौ
दा खोनादोंना खोनाखै दा खोनादों।
अ अ खोनाबाय दे खोनाबाय।
खोनाबाय दा?
ओं दे बुंदो नोंथां।
औ नंगौ जिथुनाखि जोङो नोंथाङा जिथुनाखि फोरमायदों बेफोरो नोंगौ सैथो। जेनाखि जोङो गामियाव थानाय सुबुं गामियाव थानाय सुबुं हिसाबै
नंगौ।
जिथुनाखि जिथुनाखि दा दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव गामि गामिनि सुबुंफोरा गोबां माने आबाद मावनायाव जोङो आबाद फोथाराव जों मुखुब जानांगौ जायो। थिग बेबादिनो जोङो जों गामि एरिया गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा माखासे टाउन सोहोरनि सुबुंफोरजों जों गोरोबफानो हाया मानो होनबा जोंहा गाबोन सोरांनाय लोगो लोगो जों दुब्लिबारि थांनांगोनबा जों फोराथायाव थांनांगोन जिहेतु बेनि थाखायनो जोङो जों जोंनि जानाय लोंनाया माने जोबोद थाबनो जायो एबा जोङो थाबनो जानानै जों थाबनो उन्दुनांगौ जायो थिग बेफोरबायदिनो जोङो गाबोन जोङो सोरांनाय सोरांनाय लोगो लोगो जों बाजि बा द' बाजियावनो जों दुब्लिबारियाव जों ओंखार लांनांगोन जिहेथु जोंहा दैजां बोथोर जों माइ गायनांगौ जेरै जोंहा दिनै सानसेनि जिथुनाखि आं खामानि होननानै बुङोबा जेनाखि बे फोथाराव थांबाय फोथाराव थांनानै जोङो हालेवबाय हालेवनायजों लोगोसे बिदिनो आलि खोबाय आलि खोनायजों लोगोसे खोथिया रोगाबाय खोथिया रोगायाखांनानै न'आव फैनानै जोङो माखासे माइ गायग्राफोरनो जोङो सा
औ।
माने जोङो नों होयखांनानै लोगो ओंखारनाय लोगो ओंखाम संनानै होनांगोन ओंखाम संनायनि उनाव जों आरो जों खोथा बिदिनो जोङो आरो। गुबुन रोखोमनि खामानि थायो ओरै दाथ' गरमफोर नङा होनबा सोंनो गोनां थांनो गोनां
नोंगौ
जेबो गैथ'वा दा जों दानो गोनां बेरायनो दंमोन थांनांगौमोन नाथाय माखासे अखानि जोंनि बे जिनाखि गांसे लामाफोरनि जिथ'नाखि थासारिफोरा मोजां नंयैनि जाउनाव दिनै न'निफ्राय जेरावबो ओंखारथ'नाय जायाखै न'आवनो बेबायदिनो थाबाय फोरावनो थाबाय जहैनो थानानै खामानि मावबाय बिदि आरो बिदिनो जाबानो जुदि सोरांबा जुदि बि अखाया जुदि गोसायो हायोबा जु जबा अ जुदि बाना फैबा बयबो खनो थांनाय जागोन आरो नोंथां
ओरैनोथ' दिनै अखा हायाखैना इ साननैसो नोंथांमोननिथिंबो हेल'
नो सानसेनि दिनाय थांनाय जादों आरो जोबोद खोनाबाय
ओं औ औ औ
खोनादों ना हेलौ औ नंगौ जिथुनाखि जों अ नंगौ जों दिनै जोबोद अखा हानाय जादों जायनि जाहोनाव दिनै आं ननिफ्राय ओंखारनो हायाखै होननानै बुंनांगोन दाबो दाबो जथना बोथोर बे बोथोरा माने अखा हानायनि लामायाव एबा अखा एसे थाइफ्रिगासिनो दङ जोंनिथिं एबा अखाया हागासिनो दङ। दैबा नाजादों होननानै बै समाव आं बुंनांगोन जिखि दिनै अखा बा अखाया गोबां हादों दैबाना जानायनि माखासे खौरांफोर फैदोंमोन। नाथाय खौरांफोर फै फैदोंमोनब्लाबो आं दिनै माखासे न'नि उसुबिदानि थाखाय दिनै न'निफ्राय ओंखारनो हायासै अबेबाबा जानायायाव दिन दैबाना जादों एबा आं जिखि आंनि जिथुि जदोम जायगा बे जायगायावबो दैबाना जादों एबा आंनि न'आवबो जायाखै आंनि न'आव जुदि जायाखैबाबो आंनि न' खाथिनि सुबुंफोरनियाव दैबाना जादों होन जादों आरो दिनै माने बिदिनो माने दैया माने एसे अखााबानो दैबाना जायो। बेफोरबायदिनो दिनै माने दैया दैग' माने जोंनिथिं दैमा खाथि दङ नाथाय बै दैमाया माखासे माथावरि बायफुं दं बे बेै दैमानि जाहोनावनो माने बै दैया माने फैयै फैयै फैनानै लोंबाय जिथुखि जोंनि जायाथ' बोरि ओनसोलसो होमबाबो माने दैया माने दैमा जिथुनाखि खाथियाव दङ बे दैमाया खाथिनि थाखाय माने माखासे दैया जिखुनुखि गोदो माने ब दैया माने बे दैमाया माने गोथौमोन नाथाय दा माने फबै फबय फैनानै बे दैमाया थौले जाफैबाय जायनि जाहोनाव माने एसे जुदि एसे जुदि अखा हाब्लानो माने बै दैमाया माने उसिखावनानै माखासे जोंनि न'खरफोराव एबा जोंनि माखासे गामि ओनसोलाव माने हाबफैयो म होने नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां खाथि खालायाव दैमा थाबा माने माखासे उसुबिदाखौ मोनो होननानै आंबो नुबोदों। ओमफ्रायायो बे दैमाया होमबा हाबो खुरख्लानानै लाङो नामा नोंसोरनिथिंनिखौ
बेफोरबायदि बेबायदि हााखुरखानाय मानाय बेफोरबायदि जायाखै माने खेथिनिखि जोङो बुंनांगोन। जोंनि अरुनाचल प्रदेशआव गोबां दडेभलप जादों माखासे हाजोफोरखौ जों हाजोफोरखौ जावनानै बिथांमोना लामा बानायनायनि माखासे जों हाबाफारि एबा थासारिखौ जों नुबाय थादों जायनि जाहोनाव माखासे माखासे हाजोफोरा दोरोबनायनि जाहोनाव बै हाजोफोरा खुरखानानै गाग्लानानै फैनानै जाखाव माखासे दैमाफोरा खफैदोंबाले गोथौ जानाय दैमाफोरा माने फबनानै माने एसे थौले जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो आरो जायनि जाहोनाव माने दै जायनि जागोनाव दैमाफोरा माने एसे अखा हाबानो एसे दै बारायबानो माने उसिखावनानै माखासे गामिफोराव हाबफैयो माने गामिफोर हाबफैयो माखासे माथावरि माथावरिफोराबो मानेसेबां थिक नंला नालाय मान रिफारिं खालामनो सम जाबाय ना रिफारिं खालामनाय जायाखै जायनि जोनाव मान दैया खनले खनले फैबाय थायो माने खनले खनले फैयो आरो बेनि थाखायनो माने दैबानाया जायो अब्लाथ' अब असननि जायगाया दाथ' इसेबां गोथौ जायगाबो नङा माने बाला जायगासो एसे बोरैसो माने खाथियाव दैमा थानायनि थाख माने बेफोरबायदि जादों होना जादों आरो जोंनि माने दै बाने आरो जोंनि जिथुनाखि ओनसोल बा गामि खालायावथ' गामि खाथि खाला गामियावथ' गोबां बेबायदिनो जाफैदों जादों जिथुनाखि दा दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव जिथुनि दा गरम नोंथाङाथ' बुंदों ज दा दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव जोङो माने जेरावबो थांनो माने बिदिनो माखासे फरायसालिफोरबो गैया माखासे प्रग्रामफोरबो गैया नालाय बेबायदिनो न'आवनो थांगासिनो दं आरो माखासे दैज्लां बोथोर न'खरनि माखासे खामानिफोराव जों हेफाजाब खालामनांगौ जायो जेरै गायनाय फुनाय दिन बे गायनाय फुनायफोराव माखासे न' नवाव खामानि मावनानै होनांगौ जायो आरो जेरै ख्रिथिया रोगानाय आलि दाननाय आलि खोनाय हालेवनाय बेफोरबायदि माखासे खामानिफोर दङ
नंगौ नोंथां दैलां बोथोराव आरो औ मावना लाखायाबा आरो उनावहाय माखौ जानो जालायगोन ना
नंगौ बेखौनो थैनो सानसे औ बेनि बे खामानिखौनो दिनै सानसे मावनाय जाबाय आरो आङो जेनेबा न' थानानै जेरावबो थांनाय जादासो नोंगौ जे नोंथां जिथु नि जोंनि सावरायनाया माने गोबां सावरायनाय दंमोनब्लाबो जोङो दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नांसिगोन मानो होनबा जोंहा समनि आंखाल जोंहा समा जानानै फैबाय ओम ओम नोंथांजों आरो बेफोरबायदि ओम इयुन समाव सावराय मोनबाव होननानै मिजिंथिनाय जाबाय गोजोनथों।
गोजोन्थों नोंथां
अ